हेल'
हेल'
हेल' हेल' थां खोनादोंना नोंथां? औ नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार खोथानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां? नोंथाङा खोनानो मोनदोंना?
औ खोनादों नों
हेल' नोंथां औ दे नोंथांजों आं मोनसे औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा बुंनायसै दे
अ नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार खोथानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो थाखाय रेडिबा?
औ नोंथां
औ नोंथां बर'फोरनि बैसागु एबा मोसौ थुखैनायनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर मोनथिगौ नामा?
नोंथाङा बेनि बागै आंनो एसे फोरमाय
औ ओंथां औ नोंथां जोङो बैसागु एबा मोसौ थुखैनाय होनना बुङोब्ला ओ बेखौनो गाहायै बुंग्रोनांगोनदि मोसौ थुखैनाय मोसौ थुखैनायखौ जोङो सैथो दाननि जोबथा सान एबा दमासि खालि मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायो। बे मोसौ थुखैनायाव औ नोंथां बे मोसौ थुखैनायाव जोंहा ओ गिबियै गोबां गोबां जिनिसफोरनि गोनांथि जायो बेफोर जिनिसफोरानो जाहैबाय ओ लाव, फान्थाव हालदै दिग्ललिथि आरो मोखोना बिलाइ, थाराय बिदिनो गोबां नांगौ जायो बेफोरखौ जोङो मोसौ थुखै थुखैनो थाखाय सानसे सिगाङाव थियारि खालामना लानाय जाखायो। बेनि उनावहाय औ नोंथां बेनि उनावहाय फुंबिलियावनो सिखारनानै मोसौफोरखौ थारनाय जायो गिबियावनो बेनिफ्राय बेनि उनाव मोसौखौ थाव फुननानै गलिनिफ्राय खावनग्रोनाय जायो बेनि उनाव मोसौ अ नोथां बेनि उनाव मोसौखौ थुखैनो थाखाय बे नागिर नागिरथिंनानै लाबोनाय खाद्रि फान्थाव हालदै आरो थाराय मोखना दिग्लिथि बेफोरखौ थियारि खालामनानै मोसौनो गानहोनो थाखाय मालाबो सुनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव बेफोरखौ खो थियारि जाखांनाव मोसौखौ औ नोंथां औ नोंथां बेनि उनाव मोसौखौ थुखैनो थाखाय गामिनि फख्रि एबा जाम्फै नङाबा ओ दैमा बेफोराव लाना थांनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो नोंथां। बे मोसौखौ थुखैयै लोबै लाना फैनानै ओ थुखैखांनानै बिसोरखौ ओ बिसोरनि बिसोरनि थाखाय थियारि खालामनाय माला सुनायफोरखौ गानहोयो आरो बिथां ओ बिसोरखौ ओ मेथाइ खननानै ओ थुक थुखैबाय थुखैखांनानै बिनिफ्राय बिसोरखौ बे थाराय मोखना बेनिफ्राय दिगलिथि बिलाइ खानायखौ खानायजों बिथांमोनखौ बुनाय जायो जाहाथे बिथांमोनाव ओ गाज्रि बेराम एबा ओ बेमार आजारफोरा जानो हाया जानो हायिनि थाखाय थाखाय लोगोसे बोसोरै बोसोरै एरबाय थानो एरबाय थाथों होननानै बिसोरखौ ओ बेजों बुज्रावनाय एबा बुनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय बिथांमोनखौ मोनाबिलियाव ओ बिसो गोदान बोसोरनि मुङाव बिसोरनोबो गोदान गस्ला हिसाबै फागा गोदान ओ दिरुं गोदानखौ बावजेननानै मोनाबिलि याव फागाजों खानाय जायो नोंथां बेनि उनाव बिसोरखौ औ नोंथां बिनि उनाव ओ बिसोरखौ ओ खाना दोननानै दोननाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जों मोसौ थुखैनाय दिनाव औ दिन दिनखालि मोसौफोरखौ बिदिनो थुखैनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव बैसागु बैसागुखौ बैसागुनि से खालारनिफ्राय फालिनाय जायो नोंथां बे बैसागुआनो जाबाय बर' एबा आसाम हादोरसायाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो। बे फोरबोआवनो गासैबो गासैबो आसामनि सुबुंफोरजों लोगोसे जोंनि बर' सुबुं माहारिफोराबो गाजा गोमजायै खुंफुंनाय एबा फालिनाय जायो नोंथां।
थारैनो सैथो नों
बेनि उनाव औ नोंथां बेनि उनाव जोङो फुंबिलियावनो बैसागुनि से खालार खालि सिखारनानै दुगैयै लोबै आनान गसाय आफा बोराइ बाथौनियाव बोर बिनानै बिमा बिफा न'खरनि गेदेरफोरखौ खुलुमनानै बोर बिनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव औ नोंथां बेनि उनाव न'खरनि गासैबो ओ बाहाय बाहागिनि गेदेरफोरखौ खुलुमनाय जायो नोंथां। बै दिनावनो फुंबिलियावनो ओ जोंनि बर' माहारिनि एबा जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय जेरै गाम'सा आर'नाइ बेफोरखौ लानाय जायो आर'नाइखौ जोङो गोदोनायाव लानाय जायो गाम'साखौ सि महरै एबा गाननाय जायो आरो हिनजाव हिन्जाव माहारिफोरा दख'ना आरो आर'नाइ फास्राखौ लानाय जायो नोंथां। बेनि
नंगौ नोंथां
ओ बेनि उनाव बिमा बिफा गेदेर गेदेर गोलावनि बोर लाखांनायनि उनाव गामिनि थानसालियाव थांनानै आरोबाव बोर आनान गसायनियाव बोर लायैबावनाय जायो नोंथां। बेयावनो गामिनि गेदेर गेदेर गोलावफोरखौ बैसोनि गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो उन्दैफोरनो अननायखौ जासिनाय जायो नोंथां बेनि उनाव बैसागुनि नैथि खालारनिफ्राय जोंहा बैसाग बैसागु मोसानायखौ ओ गामि गामि गामि गामियाव थांनानै न'खर न'खर हाबै हाबै मोसानाय जायो नोंथां। बे मोसानायावनो जोंहा बर'नि हारि। हारिमु गाननाय ज जोमनाय लोगोसे बर'नि मोसानाय दोरोङारि मोसानाय खुगा मेथाइफोरखौ बेनि गेजेरजोंनो जोङो ओ दिन्थिफुंनाय जायो नोंथां। आरो गामि गामि मोसानो थांनायाव जोंहा औ नोंथां न'खर न'खर हाबै हाबै मोसानायाव जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायजों लोगोसे ओ खाम सिफुं जथा से सेरजा गंगोना बायदिखौ लानानै मोसानाय जायो नोंथां। आरो लोगोसे गामिनि औ न'ख सुबुंफोरा अन्नानै ओ जोंनि बर'निनो जामुंफोर खायसे जेरै जौ बिदै, माइब्रानि जौ बिदै, माथानि जौ रोसि, जौ गिसि आरो जौ गोरानफोरखौ होनाय जायो नोंथां।
गौ। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बोहाय बैसागो फोर्बोखौ फालिनाय जायो नोंथां।
औ। दे नोंथां थांमोननि ओनसोलाव माबोरैहाय बैसागु फालिनाय जायो? एसे फोरमायसै।
औ नोंथां बिदिनो ओ जोङो बैसागो होनोब्लाथाय गिबियावनो जों मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो जेरैहाय बैसागोनि सैथ्र' सैथ्र' दाननि लास सान। निफ्रायनो लास लास साननिफ्रायनो जों बे मोसौ बैसागु फालिनाय जायो बेवहैदिनखालि जों मोसौखौ थुनाय जायो मोसौखौ थुैनो थाखाय जोङो बेवहाय गोबां बायदिसिना रोखोमनि ओ मैगं मैगं बुंगोन बेखौ मैगंनि गोनांथि जानानानै फैयो जेरैहाय लाव, फान्थाव, हालदै,
औ नोंथां।
ति बिलाइ बायदिफोर जोंनो गोनांथि जाना फैयो बेफोरखौ जोङो ओ हाना लायो हाना लाखांनायनि उनावहाय जों खायसेखौ माला महरै सुनाय जायो आरो खायसेखौ जोङो मोसौनियाव सारनानै सारना बेखौ सारै सारै थुखैनाय जायो बिदिनोहाय जों मोसौखौ थु थाखाय जोंनो हाखर-हाला एबा जाम्फै एबा दैमानि गोनांथि जाना फैयो जों बेवहाय ओ बेे दैमायावहाय जोङो मोसौफोरखौ लांनानै थुखैनाय जायो लो गोसेनो आ थाव होनानै जों मोसौनिआव मोनथाम गनजों ओ ज'मा बेगरखौ मोसौखौहाय ओ गाखोजानो जों बै खालि बै दिनावहाय एं हेंगारनायाव ओ हाग्रा बंग्रा थाङोब्ला बेवहाय मोसा मुफुरनि नोंथाङा खोनादों ना?
ओ नोंथां खोनानो खोनानो मोना
बिदिनोहाय जोंनि ओनसोलाव मैसो सौ बैसागो फालिनाय जायो
औ नंगौ नामा नोंथां।
औ
दे होमबा बिदिब्ला नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां।
ओं नोंथां खोना
हेल' नोंथां।
अ खोनादों नोंथां। दे होमबा बिदिब्ला उनाव लोगो मोनलायसिगोन नामा नोंथां।
औ दे नोंथां।
नोंथां दे नोंथांनो ओ बैसागुनि एबा मोसौ थुखायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोद ओ गोजोननाय मोनबाय।
नंगौ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां। औ नोंथां औ।